खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां बुं।
अ दा मा खालायगासिनो नोंथाङालाय?
आंथ' जिरायनानैनो दं र' नोंथां।
अ मोनानि जामुं जानायफोरालाय जाखांबायना नोंथां?
ओ जानायथ' जाथ'वाखै नोंथां।
अ औ औ। दा बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो नोंथां।
औ दे मा आयदानि हिसाबै सावरायनो सानदों नोंथां?
अ अ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय जोंनिया ओ जे जोंथ' जेन'बा सुबुं माहारिफोरा माने गोदोनिफ्रायनो जों नुबोखादों जे जोंहा बांसिनानो सुबुंफोरा माने आबादनि सायाव सोनारनानै जिउखौ बे राहा जिउ राहाखौ खुंनायखौ जों नुबोगासिनो ना नोंथां?
औ औ नोंगौ।
औ दा बेफोरनि बिथिङावनो जोङो माने ओ गोदोनि समाव जे माबोरै आबाद मावनानै आबादनिफ्राय फिथाइ मोनोमोन। बा आबादनिफ्राय मुलाम्फा मोनोमोन आरो दानि समाजाव जोंहा दानि जुगाव जोंहा माबोरै आबाद मावनानै मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेफोरनि सायावनो माने फंनैसो नोंथांनि मोनदांथिजों एसे फोरमायनानै माने होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो बिनि सायावनो सावरायनानै होदो
औ औ
औ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों खोनादों
औ दा आबाद होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे जिउ खांनायनि मोनसे राहा नङा होमब्ला? खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां
आंनियाथ' दङथ' थिगानो आंनियाथ' टावारा खाथियावनो नालाय। खोनाबाय?
औ
होमबा जोंनि भारत हादरानो माने आबादजों सोनारो माने बेखौ जोङो जों बायदिसिना बिजाबफोरनिफ्राय बा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो नङा होनब्ला
औ। दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाबो माने आबादनि बिथिङाव माने गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम माने बर' हारिया आबादजों नांथाबनानै एबा आबादखौ गावनि न'खर एबा समाज सालायनायनि मोनसे राहा महरै आबादखौ बाहायबोदों थिग बेबायदिनो गोदोनिआव थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा हाल एवनानै मोसौजों हाल एवनानै माने आबादफोरखौ गायनाय जायोमोन जेरैबायदि जोंहा माइ आबाद नङा होनब्ला।
औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ माइ आबाद मावोब्ला जोंहा। माने मोसौजों हालेवनानै बेफोरबायदिनो मै होनानै आरामसे हाखौ फोरोमाननानै माने माइ गायनानै माने माइ आबादखौ मोजाङै मोजां खालामनानै माने माने जानाय आदारखौ दिहननानै लायोमोन आरो गोदोनि
नंगौ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो दानि जुगाव माने समखौ माने माने आथिखालनि समावथ माने सम खौ माने जेसेबां हायो मोनसेफोरा सेभ खालामनो नागिर नङा होनब्ला
औ औ
दा गोदोनि समावथ' जोंहा हाल एवनाय बायदिसिनायाव माने गोबां सम लायो नालाय माने दानि जुगाव माने गोनोखोआि आदब खायदा जेरैबायदि जोंहा दा ट्रेक्टर बाहायो बै ट्रेक बै ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनानै माने समखौ माने खम समनि गेजेरावनो जोङो आबादखौ जाहाथे गोबां ओ माने बा माने जोङो आबादखौ मोजां खालामनो हायो एबा आबाद मावनो हायो खम समनि गेजेराव गोबां आबाद मावनो हायो।
बेनि माने आदब खायदाखौ जोङो बिगियानारिजों लोगोसे माने बिगियानारि आयदा खौ लानाय जादों आरो।
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि आरो दानि माने आबाद मावनायनि आदब खायदाया माने दिनै गोबां सोलायबाय होननानै जों बुंनो हायो ना मा होनो
औ-औ-औ
दा बे बिथिङाव माने गोदोनि समाव माने नाथाय माने गोदोनि समाव आबाद मावनाया माने जोंहा जायखौ जोङो मुलि होआलासिनो बायदिसिना मोजां मोनसे अर्गेनिक माबाजों जोङो आबादखौ मावोमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव रासायनारि मुवा बायदिसिना बाहायफ्लेनानै माने जों गावखौनो माखासे माने बेमार आजारथिं माने गावखौनो दैथायहरनानै लादों। दों होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला दानि जुगावथ' माने मुलि नङा होनब्ला रासायनारि मुलि नङा होन माने नङाब्लानो माने आबादानो जाया होननानै बुंजायो आरो बेनिखायनो माने दानि जुगाव माने मानसिफोराबो माने गोदोनि जि आबै आबौनि समनि बैसोनि बै दानि मानसिफोरा माने खम माने बैसोसिम जोरो होननानै माने जों बुंनो हायो आरो। दा बेफोरबायदिनो।
जोंनि बर' समाजनि आबाद मावनाय आदब खायदाजों लोगोसे माखासे बिगियानारि बिथिङाव माने गोबां सोलायबाय आरो जौगाबाय होननानै बुंनो हायो। थेवब्लाबो जोंहा माखासे बिथिङाव गोबां रोखोमनि। माने लस जानो गोनां जादों होननानै बुंनो हायो आरो
नंगौ
दा बे बिथिङावनो नोंथांनिफ्राय आङो माने बे गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम माने आबाद बिथिङाव थासारिया माबायदिनिफ्राय माबायदि जौगाबोखो बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय आङो। खोथाखौ मोनथिनो लुबैबाय आरो।
औ औ जागोन नोंथां जागोन औ दा दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा आबादनि बिथिङाव जोङो गोदोनि ओमफाय दासिमाव जों नोजोर होनानै नायोब्ला जों गोबां सोलायनायखौथ' नुबाय नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ
जों मेइनलि बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनिफ्राय जे आबाद नि माखासे आदब खायदाफोरा दा ओ जि गोनोखोआरि आदबजों मावो बे आदबा जि ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां जौगाबोबाय। नंगौ नाथाय बियो आबादनि बिथिङाव जौगादों थेवब्लाबो जोंनि माखासे देहायारि ओ जोंनि देहायारि माबाखौ ओ मा होनो बिदिखौ दुरबल बा लोरबां खालामनो हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
ओम। जेराव जों बुंनो हायो गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावनायाव जों गोबाङैनो माने बेफोरबायदि जि दा गोनोखोआरि आदबजों माखासे दिहुन जानाय ओ रायनारि हासार बायदि केमिकेल गोनां मेदिसिन बायदि बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुवामोन जोंहा आबादनि बिथिङाव जोंङो ओ बांसिनै जोङो माने मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखि हासार बा इदिनो लकेल जोंनि जि जा इसे मोनो हासार बेफोरजोंनो जोङो ओम मा होनो मावनानै आबादनिफ्राय जा एसे मोनो बेजोंनो माने थांनानै थाबोनाय बा न'खर सुंबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो दानि जुगाव फैयै फैनानै गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां। ओम बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ दानि समाजाव बा दानि गोनोखोआरि जुगाव जोंहा खरलबसे हानिफ्रायबाबो गोबां आबादनि माखासे मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बै माखासे ओ खरलबसे हानिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा मोननायनि माखासे खारनफोर दङ जोंहा दा बैफोर खारनफोरानो जाहैबाय जोंहा जे ओ मा होनो दानि गोनोखोआरि आदबजों माखासे दिहुनजानाय रासायनारिक मुवा बायदिसिना माने मेडिसिनफोरखौ जोंङो बाहायनानै गोबां खम समनि गेजेरावनो जों आबादनिफ्राय ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो दा बैफोरखौ नुनो मोन्दों। आरो जों बुंनो हायो जे गोदोनि समाव जि गोदोनि आबादारिफोरा बांसिनै आबाद मावनायाव मिथिंगानिफ्राय सोनारनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नंङा ओमबा नोथां? औ। नाथाय जोंहा दानि जुगाव जे दानि जोंनि गोनोखोआरि जुग बेवहाय जोंङो माने आबादारिफोरखौ माने बोथोरनि सायाव सोनारनानै थानायखौ जों नुनो मोनलिया जोंहा ओ दैज्लांनि आबाद बा खेथिखौ जोंङो मेसेंआवबो मावो। ओमफ्राय मेसेंनि खेथिखौ जों दैलाङाव मावनो हायो बेवहाय जोंहा माने जेबो गोनो गोथो बा प्रब्लेम जों नुनो नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जों जोंहा जिबायदि जोंनि बे समाव गोनोखोआरि ओ जि आदब खायदाजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनारि मुवा बा रासायनारि मुवा बैफोरबायदि माखा बेैफोरबायदिनि माखासे मददफोरनि गेजेरजोंनो जोंङो माने आबादनि माखासे जौगाथायखौबो आबादनिफ्राय माखासे ओ मुलाम्फाफोरखौ जोंङो माने गोबाङै मोननो हानायखौ जों नुनो मोनदों। जि जोंङो बुंनो हायो जे मेइनलि जोंहा ओ माइनि आबाद। जाय माइनि आबादखौ जोंङो ओ मा होनो मेनलि जोंङो गोदोनि समाव दैज्लां बोथोराव जों मावो। मानो होनोबा जोंहा माइनि आबादाव गोबां बिबांनि दैनि गोनांथि जायो। ओ जाय दैखौ जोंङो बा अखाखौ जोंङो माने दैज्लां बोथोराव फोराव गोबां मोननायनि जाहोनाव जोंहा ओ बे माइनि गोनांथि जानाय दैखौ आबुं खालामनो हायोमोन नाथाय जोंहा फैयै फैयै फैनानै जोंनि बे जि गोनोखोआरि जुग बे जुगाव जोंहा दैज्लां नांलाय लाया ओ दैज्लांनि माइ खेथिखौ जोंङो मेसें मावनायनि दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंहा ओ माइनि माइ आबादाव जेसेबांखिनि दैनि बिबांथि नांगौ गोनांथि बैफोर बायदि दैनि ओ गोनांथिखौ जोंङो माने मेसेङावब्लाबो सुफुंनो हायो। ओ जाय बुंनो हानायनि माखासे जोंहा राहा दङ जि राहायानो जाबाय जोंहा ओ जि दानि गोनोखोआरि आदब जोंनो दिहुनजानाय मोनसे जोंहा दै मेचिन दङ। दा बे दै मेसिन आरो बे जोंहा बरिं बायदिनिफ्रायबा फुख्रि ओ बान्दो नाला बायदिनिफ्राय जोङो बे निफ्राय जोङो दैखौ लाबोनानै जोंनि जि आबाद माइ आबादाव जोङो जेसेबांखिनि दैनि बिबां बा गोनांथि जायो जोंहा बे दैनि बिबां बा गोनांथिखौ जोंङो ओ गोरलैयैनो बा मोजाङै बा आरामैनो जोंङो सुफुंनानै जोंङो जोंनि आबादखौ माने थाजिमै लाखिनो हायो आरो जों आबादनिफ्राय माने ओ इदिनो माखासे रासायनारि ओ मुवाफोर मिदिसिनफोर जों बाहायनानै ओ गोबां समनि खम समनि गेजेरावनो जोंङो आबादनिफ्राय जोंङो माइखौबा बिनि माखासे फिथाइफोरखौ जों मोननानै ओ मुलाम्फा जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। बिदिनो जों बुंनो हायो जे जोंहा माने दानि समाजाव दानि जुगाव जोंहा आबाद मावनो थाखाय माखासे बोथोरजों सोनारनांगौनि माने गोनांथि गैलिया माने जेसेबां बेखिनि गोनांथि जायो बेखौनो जोंहा गोनोखोआरि बा बिगियान गिरिफोरा जोंहा गावसोरनि माखासे गोनोखोआरि आदबजों बुद्धि गियानजों माने बायदि रोखोमनि मुवा बेसादनि मिसिनारिफोर दिहुननायनि गेजेरजों आबाद मावनायनि बिथिङावबो माने गोरलै जानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां।
औ
औ दा नोंथां जोंहा बुंबाथ माने खोथा बाथ्राफ्रा जोबा। दा बिदिनो जोंहा समाबो जानानै फैबाय
दे दे
औ दा नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोन्थों गोजोनथों दे।